नोंथां
अ हेलौ नोंथां खोनादों औ गोजोन हामजुब
औ औ नोंथां ओ एसे नोंथांजों आङो दसे थ्रा बाथ्रा रायज्लायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम दोंना
औ नोंथां दङ नोंथां।
औ औ नोंथांनाव आं मोनसे फंनैसो बाथ्रा ओरैनस मिथिनो गोनां सोंनायदो आरो नोंथांनाव नोंथाङा फिनखो होबानो जाबाय ओ जेनेबा नोंथाङा ओरैनो जोंनि आसामनि गेजेराव हादोरफोरनि गेजेराव माबे मोनसे जेन'बा जोंनि हारिमायारि हारिमु मोनसे थायो नालाय गावबा गाव
औ औ नंगौ नोथां
जि हारियाव मोजां मोनो बे आरिमुनि सोमोन्दै एसे बुंना होबानो जाबाय नोंथाङा हारिमुनि सोमोन्दै
हारिमुनि सोमोन्दै नोंथां
औ जेन'बा बैसागु फोरबो बायदिसिना बेफोरबायदि औ औ
दाथ' बैसागु फोर्बो नङा होम्बा नोंथां बैसागु फोर्बोखौथ' जोंनि आसाम हादरसायाव हादर जेनेबा हादरसा नाङैनो एकदम फालिबोबाय थायो नङा होम्बा नोंथां गोदोनिफ्रायनो आब बै आबौनि दिननिफ्रायनो जोङो बैसागु फोर्बोखौ फालिबोनायखौ जों खोनानो मोन्दों नङा होम्बा नोंथां दा बैसागो बोथोराव बैसागो बोथोराव जोङो जेनेबा मोसौ थुखैनाय जायो आरोना बैसागोनि गिबियावनो नङा होम्बा नोथां
औ औ औ
दा बैसागोनि मोसौ थुखै खालिनो जोङो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोर जेनेब्ला ओ बुथुमनानै हाग्रा बंग्रानिफ्राय बुथुमनानै लाना फैनानै जोङो संना जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होम्बा नोंथां
औ औ औ
औ आरो बैसागुनि से खालाराव जोङो गेदेर जेनेबा न'खरनि गेदेर सुबुं आबै आबौ गासैखौबो जोङो मान बावनाय एबा बोर लानायखौ जों नुनो मोनो नङा बा नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ
औ आरो जोङो बैसागु बोथोराव ओ बोराय बुरै एकदम बोराय बुरै आइ आफा बिदा फंबाय ओ फंबाय बिनानाव गासैबो लोगो नांनानै जोङो बैसागु रंजानायखौ जों नुनो मोनो नङा होम्बा नोंथां
औ औ
औ बे बैसागु रंजानाय बा मोसानायावनो जोङो खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना बायदि बायदि दामग्रा मुवा लानानै मोसानायखौ जों नुनो मोनो नङा होम्बा नोंथां औ बेबायदिनो जेनेबला जों बैसागु बोथोराव बेबायदिनो न'खर न'खर बयनिबो न'खराव गिदिंनानै ओ माने मोसानानै ओ जोङो बयबो रंजायो आरो न'खरनि मानसिफोरा जेनेब्ला सोरबाया रां हरो सोरबाया सोरबाया माइरं हरो बेबायदिनो जों लाना फायनानै जमानो बैसागु बायबा बै सागुबायबा जोंङो बेफोरखौ बेफोर रांखौ बाजार खालामनानै खाना जानायखौ जों नुनो मोनो नंङा होनबा नोंथां
औ-औ नोंगौ नोंथां
औ बे खाना जानायफोरावनो जों गोबां रंजायो नंङा होनबा नोंथां
औ थुंजाङो ओं
बुंनाय बायदि जायो बैसागु फोरबोआथ रंजानाय फोरबो होनना बुंबाबो गोरोन्थि जाया नंङा होनबा नोंथां
औ-औ-औ
औ गोदो गोद सिगांनिफ्रायनो जोंङो नुबोब बाय नुबोगासिनो दंङ ओ दम बैसागु बोथोराव बयबो जयैनो रंजानाय मोसानाय नंङा होनबा नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथांखौबो आंङो फंसे सोंथि सोंनि आरो नोंथां
औ दे नोंथां सों
औ नोंथांङाबो मागो दमासि फोरबो नंङा होनबा नोंथां
औ-औ नोंगौ
मागो-मागो दमासि फोरबोनि एसे माने बेखेव फा हांगोन नों मोनथांया आंनि सिगांङाव माने मागो दमासि फोरबोनि बागै माने औ दे फोरमायना होलाय नोंथां नंङाबा एसे
ओ मागो दमासियाबो जोंनि बेफोरबायदिनो बैसागु बा बेफोरबादि जों जे बिदि सोमोन्दो दोंङो आरो बैसागु बोथोरा जेरै बोथोर गोदान फैनाय लोगो लोगोनो। बेफोरबायदि ओ रंजायो बाजा जायो मोनसे सम फैयो नालाय ओ मागो दमासियावबो थिग बेबायदिनो ओ नखरनि गासिबो ज जालायनानै बेयाव मोनसे ओ‌ जालायनाय मोनसे बायदिसिना औ ना बेद दरालि बायदिसिना आंखाल गैयि बेफोरबायाददि जमा नखराव जालायनाय बेफोर बेफोरबायाददि थासारि जों नुयो मागो दमासियाव। मागो दमासिया जोङो बुंनो थाङोब्ला उदांनि जोब था साननिफ्रायनो जाग थायो बिनि जोब सोबथा सानावनो जेनेबा उननि सानाव जोङो मागो दमासि खालि खाना मोनसे जायो जमानो न' बर' बा गामिनि सेंग्राफोरा जमा जानानै दुब्लि बारि फारफोराव बा न'खर न'खर बेबायदि जानाय मोन जे हुदा जोंनाव दंबावयो सोलिबोन गोजोबनो बेनि उनाव बे मागो दमासि जोंनो लोब्बा लाखिनानै बेफोरबायदि खाना जाखांनानै बेनि अखानायै दिनाव सानाव माने बेलागुरु सावनाय मोनसे ओ दोङो आरो बेयाव । जोंनि आसाम रायजो गिबियावनो बेखौ फालियो गासिबो हारियानो । औ बे खेलागुरु सावनायावबो जोंनि गासैबो उन्दैनिफ्राय लानानै दिर लागि गासैबो बेयाव बाहागो लायो बा अ बायदिसिना सावनानै गावनि माने बेफोरबायाददि गोजांनायनिफ्राय ओंखारनायजों लोगोसे मोजां सानथां जों बेफोरबायदि जमानो सावलायनानै गासिबो ज'साय लायो आरो बेफोर बोथोरनि मोनसे औ गोजांनाय खौ होखारनायनि थाखाय थिग बेबायदिनो बेफोरबायदि गासैबो बिथिंखौ माने जों मोन सानसे नाव सानसे बायदि बिदिनो जालाङो बेनि उनाव आरो जोङो खालाराव गिदिरफोरखौ मान होयो गोदान बोथोरनि गोदान मागो दमासि गिदिरनो मान बावनानै उन्दैफोरा बोर लायो आरो मागोफोराव बायदिसिना फिथा बायदिसिना लारुनिफ्राइ सिबिं बायदिसि ना बायदि रोखोमनि बे फिथा जानायखो जों नुनो मोनो गासैयावबो सोलियो बे जोंनि आसामाव
नंगौ नोंथां नंगौ।
जेरैबायदि लावदुम फिथा होनो जायखौ जों ओ दैनि जुदु आव दैहुआव दै गुदुं होनानै बेनि गिलिबाव माइरं गुन्दै होनानै फिथाखौ बाननाय जायो लावदुम फिथाखौ बेबायदिनो एन्थाब फिथा औ थावनि फिथा नालेंखरनि ला रु सिबुं लारु बायदिसि सिना जोङो माने बे बोथोराव फिथा जायो आरो बे मोनसे ओ जोंनि गोदो गोदाय निफाय सोलिबोनायबा जोंनि कालसार बायदि बुंजायो बेखौबो मोनसे
उम नंगौ नंगौ हारिमु उम उम नंगौ नोंथां नंगौ।
जाहोनाय न'खर न'खर सोमोन्दो लाखिलायनाय बेफोरबायदि थासारिया जोंनियाव सोमजियो आरो मागो दमासियाव।
औ औ नोंगौ नोंथां।
गौ दा एसे फोरमायना होबाय आं जि गोसोआव फैदों दा बेनि बेनि बागैबो आं नोंथांनाव मोननैसो गुबुन सोंथि सोंबावनो सानदों।
दे नोंथां सोंजागोन दे नोंथां।
हो होबानो जाबाय औ। नोंथाङा जेनबा बेफोर बेफोरबायदि ओ जोंनि जेनबा बबेयावबा दावबायनाय नु नोंथांमोन नोंथाङा जायाफोरनि बागै एसे नोंथाङा दावबायखांनाय बा दावबायनो साननाय उयुनाव बेफोरनि जागायब्लासो एसे फोरमायथिना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ हागोन नोंथाङ।
औ औ औ
आं दा दावबायनाय औ आं दा दावबायनाय होनना। बुङोब्ला खाथि खालानि जायगाफोरावनो एसे दावबाय आरोना नोंथां। दा आं गोजान जायगाफोराव थांनायनिबो आंहा गोबां सिमां दं नोंथां। दा खाथि खालायाव दावबायखा दावबायखांनाय जायगा होनना बुङोब्ला खा थिनिनो जोंना सुखि जाय खौ ओइ ओ सुबन खाथा सुखि बाक्सानि औ भुटान बरदार बेयावबो थांखांबाय जोङो। एनिफ्राय ओइथिं दाराग गाव नोंथाथ मिथिखागौ जानांगौ। दारागाव औ बे फोरावबो एसे दावबाय आङो माने गिदिंना- फैबाय आरोना आरो जोंनि- खाथियावनो थानाय ओ भुटान हादोर।
औ औ
दाबो जानांगौ। बे भुटा भुटान हादोरावनो जोङो ओ थांनाय बोसोराव थांदोंमोन आरो। बे भुटान हादरावनो जों गोबां जायगा जेरै गिदिंना फैदों जोबोद समायना ओ दैमा जेनेबा दैमा दंङ, न'खर दंङ, हाजो हाला बे फोरखौ नुनानै जों जोबोद मोजां मोनदों आरो। औ आरो बेजों लो गोसे मुसलपुराव थानाय मावजि पार्क ओ बेयावबो जों थांबाय। नोंथांङा थांदों जानां घौ नंङा होनबा मावजि पार्कआव? औ औ आरो बेजों लोगोसे ओ नावखाथा थाब जोहोलाव फुरि पार्क नोंथांङाथ' मिथिगौ जांनां गौ? औ बेयाव बेवहायबो जोबोद समायना दिप बिबार बारि बायदिसिना थांनानै जोबोद गोसोखौ मोजां मोनो आरोना नोंथां।
औ नोंथां जेनेबा औ नोंथां औ।
आरो आं माने इयुनाव ओइ गोजान गोजान जायगा जेरै ओ जेरै शिलं, मेघालय बेफोराव थांनो लुुबैयो टावां जेनेबा सिक्किम बे फोर जायगायाव आं दावबायनो जोबोद ओ मिजिं दंङ बा गोसो दंङ
औ औ औ नोंथां औ। औ बेफोरबायदिनो जोंङो माने जिउआव औ दावबायनायनि गेजेरावबो जों गोबां सोलोंथाइ मोननो हायो आरोना नोंथां माने दावबायनायाबो जोंनि औ औ दावबायनायाबो जोंनि मोनसे जिउनि मोनसे मोनसे लेसन बायदि माने आयदा सोलोंथाइ बाहागो जानानै दङ आरो आथिखालाव माने बायदिसिना गोजान औ गोजान गोजान जायगायाव थांनानै जों आ मेगन जों नुनानै खायसे ओह सोलोंथाइखौ जोङो मोननो हायो बेफोरबादि जायगानिफ्राइ औ औ उम ओरैबादि मानसिफोर जायो औ औ औ मानसिफोरजों माबायदि रायज्लायनांगौ सो फोरजों माबायदि थानांगौ माबायदि आखु दिन्थिनांगौ गुबुननि सायाव बेफोरबायदिखौ जों माने गुबन जायगायाव गिदिंनानै गोजान गोजान जायगायाव गिदिंनानै मोननो हायो आरो सोलोंथाइखौ गियान मोननो
औ औ औ नंगौ नंगौ थारैनो नोंथां दावबायनायनि गेजेरजों गोबां बाथ ज्राम मिथिनो मोनो जायगा सिनायनो मोनो हायो नङा होमबा नोंथां औ जेरै नोङो लेरगारिफोराव थांनानै गोबां जायगा समायना समायना जायगा हाजो सिं सिं थांनो मोनो नङा होनबा नोंथां
औ नोंथां औ औ
ओं जोंनि आसाम हादरसेयावनो आरो गोबां जायगा गिदिंनो जायगा समायना समायना जायगा दङ नङा होमबा नोंथां
दङ दङ दङ
औ औ नोंथाङा ओरैनो ओ जामुं मा मा जा मा आदारखो जाना मोजां मोनो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
औ नोंथां ओहम जामुं आदारा जोंनाथ' जामुं आदार जानाय होनोब्लाथ' जोङो सामफ्रोमबो ओंखामखौनो जायो नाथाय बेजों लोगोसे जोंना गुबुन गुबुन जाग्रा आदार आथिखालाव जोंनि। मोननो थाङो जेन'बा ओंखामनि अनगायैबो बायदिसि ओ। मानि गोदान गोदान। टेक्न'ल'जि बा बायदिसिना बिथिंजों दिहुननाय गोदान गोदान आदबजों। दिहुन्नाय जों जामुं नुनो मोनो। बेफोरनि गेजेराव जोङो बुंनो थाङोब्ला। सावमिन जायो। सिकेन फ्राइद राइस। चिकेन रल एग रल फ्रस रल बायदिसिना बिथिङाव जोङो माने बायदिसिना जामुंखौ जोङो जायो आरो आथिखालाव गासैबो बेफोर मोनसे। मोनसे। गासैनियावबो नुयो आरो जों बे बेफोरबायाददि जामुं जानानै मानसिया गोजोननाय लायोबा टेस्ट मोनसे गोथावखौ थावनायखौ मोनथिना मोनो आरो जामुं जानानै।
औ औ औ नंगौ नथां नंगौ थारैनो।
औ जों माने बेफोरबायदिनो ओंखामफोर जानायावबो लोगोसे। जों बायदिसिना।